हेल' नोंथां नोंथाङा खोनादोंना? नोंथाङा जुदि खोनादोंब्ला आं नोंथांनियाव मोनसे आयदानि सायाव सोंनो सानदोंमोन। बे आयदायानो जाबाय दावबायनायनि बागै नोंथाङा दावबायनानै गोसोखौ माबोरै मोननाय बेफोरनि बागै सोंनो सानदोंमोन आरो आं।
दा नोंथां नै दावबायनो थांबाथ' जोङो जोबोद ओ गोसोआव गोजोननाय मोनो नङा होनबा नों थां औ। दा आं नै नोंथां आं जेनेबा गिबि खेब थांदों मोनदि आङो जेनेबा शिलंआव आं बेरायनो थांदोंमोन नोंथां।
औ औ।
जोङो गिबियाव थांनो थाखाय जोबोद जगारनांगौ नंङा होनबा नोंथां?
औ औ।
औ। गिबियावनो जों नांगौ जायो बायदिसिना बेगाव जोङो बायदिसिना गावनि गाननाय जोमनाय देस एबा जानाय लोंनायखौ जों लाइनांगौ नोंथां।
औ औ औ।
औ औ। बे बे जोंनि बे नांगौ। बिसोरनि जिनिसखौ जों बे बेगाव गिबियावनो गाबोन फुङाव थांगोन जों होनबाना हराव गासैखौबो जों गाननाय जोमनाय एबा जानाय लोंङ जों खायसेल बे हालायनांग नोंथां औ औ नोंथां खायसेयानो गोबां रोखोम मानि पेकिं खालाम लायो सोरबा बिदिनो आथिखालावथ' जों गोबां रोखोमानो खायफायानो जों बायदिसिना बेदर जानाय नङा नोंथां
औ
औ सोराबा लकेल दाउ जायो सोराबा बायदिना ब्रयलार जायो सोरबा अमा जायो सोरबा बायदि रोखोमनि जोङो बेदर मोननाय जै नामा आं आथिखालाव नोंथां
औ
आरो अब्ला जोङो बेखौ जोङो हरसे सिगां जों जेब्ला फुङाव थांगोन अब्ला जोङो बै सानसे सिगाङाव जोङो गोबां रोखोम बिदिनो सोरबा पुरि लाङो सोरबाबा बिदिनो मा होनो बेखौ रुटि लाङो औ नोंथां ओमफ्राय जोङो औ जागा मोनलां ओमफ्राय जोङो ओरै थांगोन फुावहाय नोंथां
औ
सोरबा जोङो बिदिनो लाइन बासजों थाङो सोरबाबा ट्रेनजों जोङो आथिखालाव हान्थियो नङा मोनथां। औ जों बिदिनो जों बे सिलआव थांनो थाखाय जों बारा गोबाव सम नाङा नङाहोमबा नोंथां जों आथिखालाव जों बिदिनो। ओ जोंथ' आथिखालाव जों बिदिनो सोरबा अबबा सोरबा कारजों थाङो सोरबा सोरबा बाइकजों थाङो होना बुं नोंथां औ जों अब्ला जों गिबि खेब आं अब्ला बाइकजों थांदों मोन थां बे सिलंआव बेरायनो थांनो थाखाय थाखाय औ औ बै सिलङाव थांनो थाखायथ' आङो बाइकजों हान्थिलांदों आं नोंथां।
औ नोंथां।
औ आं जेब्ला शिलंनि बै गिबि खेब जेब्ला आङो आगान सुरदोंमोन शिलंआव नोंथां।
औ नोंथां।
शिलंनि बारहावायाथ' ओरैबायदि थान्दा नोंथां।
औ नोंथां।
औ ज सिलायावथ' आथिखालाव जोबोद गोबां रोखोमनि बिदिनो। गारि मथर नुनोन न नथां औ गारि मथरजों आं आरो नायनानै बिदिनो जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन गोसोआव नोंथां। लोगोसे आं गोसोखौबो जोबोद बिदिनो गोजोननाय आरो हाजिम मोनदोंना नोंथां औ जेनेबा जोङो नि बे दुखु खस्थ'फोरखौ जोङो जेबा जों हान्थिनो थाङो ए बा दावबायनो थाङो नोंथां।
औ औ नोंथां।
जोङो गावनि बे गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो आरो नोथां औ बावगारलाङो दुखु खस्थ'खौ नोंथां जोङो बेवहाय बायदिसिना जोंनि। बे आसामनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि जानायखौ जों नुनो मोनगोन नोंथां।
औ नोंथां।
औ बिदिनो जोंनि बे जानायनि टेस्टआ जोंना गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो आरो नोंथां। औ। ओ आथि ओ आथिखालावथ' बै जोंनि बे जों मा होना बे जोंनि आसामावथ' बांसिनानो ओ बांद्राय रुनाय जायान' नंङा होमबा नोंथां?
औ औ औ।
औ। बिसोरनिया मा होनो बोथोरा एसे थान्दा नालाय ओंखायनो बिसोरो मा होना मा खालामो नोंथां बिसोर जानो थाखाय ओ बांसिन बिसोरो ओ रुनाय जायो आरो उम मैगं थाइगंफोरखौ नोंथां।
औ नोंथां।
जायगाया जोबोद थान्दा नालाय बेनिखायनो बिसोरो मा खालामो ओ रुनाय जायो आरो गुदुं गुदुं ओंखामफोरखौ जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ।
औ आरो लोगोसे बिसोरो मेगिखौ बांसिन जायो आरो नोंथां मेगिफोरखौ। बिसोरो बांसिनखौ जों जा नुयो जेरै जोङो हाबना जों मोनसे हटेल लाबोदोंमोन नोंथां बे हटेलनि दामाव थ' जों मेगिया जोंखौथ' जोङो ओ सेजौ बाजि बा नैजौखौ लानायखौ नुनो मोनगोमोन आरो नोंथां।
औ औ औ।
आरो खायफा हटेलथ' जोबोद गोबां बेसेन गोसानि जामुं ओ मा होनो बेखौ ओ खाजाफोरखौ नु-नुनो मोनो र' नोंथां गोबां गोबां रो खोमनि ओ जोङो जेब्ला बे सिलं थांनानै जों वाटार फल नायदोंमोन नोंथां। अवाटा बथ' नोंथाङा जोबोद गोजोन मोनगोन दे। खौ नों दुगैयानो बे जोबोद गुसु आरो अब्ला बे दैया नोंथां।
औ औ।
नोंथाङा बै दैयाव जोबोद दुगैगोन अब्ला नोंथाङा सोलेरखौ ओरैबायदि थाजिम मोनगोन नोंथाङा गोजांनानै एकदम नोंथाङा जेकेटखौ गानब्रबनांगौ गोनां जागोन आरो। नोंथां आरो लोगोसे बे लाइट रुम प्लेसाव जाय जायगायाव जों थांदोंमोन नोंथां। अब्लाथ' देहाया ओरैबायदि सुहाबनाय मोनो गावनि गोसोखौ लाइतलुमावथ' खुवाजों लोगोसे खोबफबना थायो नंङा होनबा नोंथां?
उम औ औ।
औ औ दा आं नोंथांनाव मोनसे ओ आसामनिथ' जों गोबां ओ मा होनो बेखौ मा होनो जोबोद मा होनो बेखौ मुंदांखा जायगा खोनादों। मोनदों नोंथां बे नोंथाङा आथ आसामनि बे मा होनो बाक्सा डिस्थ्र जोंनि ओ मा होनो बेखौ दारा अ सुकिआ दारागाव हाजोनि सायाव नोंथाङा मोनसे ओ आ सोंनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा ओ गिबि खेब सु कियाव थांनानै एबा दारागाव थांनानै नोंथाङा माबायदि ओ बेखौ ओ गोसो एबा सोर खो माबायदि एसे मोनदोंमोन नोंथां नोंसोर फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? औ औ।
दे होमबा नोंथां आं फोरमायलांनोसै।
औ नोंथां।
दा जों सुकियाव थांनोथ' जों गिबि थांखानाय नालाय जोंथ' नुफेरखायाखै सुकिखौ। सुखियाव थांनो थाखाय जोङो जा दुगैखागोनबो लोगोफोरा खिथाखानायखाय दुगैखागोन होननायखाय गामसा लादो जाग्रा जाग्रा साराय गासैखौबो लाखाजोबदो दै सै लाखाजोबदो गासैखौबो। थांबाय थांनानै ओजाबो हा-हाग्रा ओइ समायना हाजो। बायदिसिना हाजो बायदिसिना समायना हाजोनिफ्राय दै गलायनाय दोङो।
औ औ नोंथां
एमान माबा नंद्राया दिनै दा सुकि दा जोङो दै दै बोहैनाय जिरि जिरि बोहैनाय आरो जों जायगायाव थांबा ओरैबायसा गुसु जायो आरो नोंथाङा जुदि सुकियाव थांबा ओरैबायसा गोसोआ थाजिम मोनो
औ औ नोंथां
थान्दानो आरो दुगैबाथ' नों गोजां गरम बोथोरबाबो गोजांलायलांगोन
औ औ नोंथां औ औ
दुगैब्ला ओरै बाइसा गुसु दैया फ्रिसाबो हाबावलाय लाङा बेयाव हाजो हाजो गोजौनिफ्राय बरिया साफा दै गबोनाय हाजोनिफ्राय दै गबोनाय जिरि जिरि खोनानो मोनगोन नोंथाङा आरो बेनि बे दैनि दा मेसें बोथोरावथ' दैया एसेबां बुरजा नङा नालाय बे दैनि दैनि जिं जिं दैनि फारावनो माने मानसिफोरा मा होनो खाना सोरबा खाना जानो थाङो बेयावनो बेयावनो आरो बिफां लाइफां दोङो बिनि बनखौनो बिनि बनखौनो लाना बिनि बनखौनो लानानै अमा बेदर सोरबा लाङो खावो सोरबा खाासेया एवो खाासेया बेव आरो इन्जय माबा खालामनो थाखाय मा होनो रंजानो थाखाय बक्स बायदिसिना लाङो अ खायफाया आरो ओरैनो थाङो माबानि थाखाय जागाल' नायनो जों थांदोंमोन ओरैनो जोङो हाबबासो जों थांदोंमोन लोगोफोरजों
औ
जों बाइकजों थांद औ बाइकजों थांद थांनाया जों हाबा जयसो थांदो आंबो सिनाय हाया दोननाय गिबि थांनाय ना गोसोखौबो खिन्थु जोबोर सान्थि मोन्दों आरो आं गोसो
औ औ
आरो दारागावआवथ' आरो मा बुंनो नोंथां दारागावआव दा माबा बिफां लाइफां गैया दा सान्दुं गोसा ओरैबायसा सान्दुं गोसा नों थाङा दा मा होनो गरम बोथोराव थांबा एक बोरैबा मोखांफ्रा गोसोम जाखायो नोंथाङा बुजिदों ना औ औ औ औ औ औ ए दा बिफां लाइफांनि साया गैया आरो' नोंथां बेयो गोजां बोथोर नङाबा बेखौ मा मार सान्दुं जायो नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङा खोनादोंना औ दारागावआवबो बिदिनो
औ औ
फान दखायो जुदि नोंथाङा मा होनो जाग्रा बेसाद दलांफायोबा दखानाव बायनानै जानो हायो
औ औ
दखान अ दखानाव खिन्थुनि बेसेनफोरा जोबोर गोसा आरो बेसेनफोरा माने लांनानै फाननाय जायो नालाय बिसोरनिया बोसोर याबो माबाखौथ' दिहुननांगोन ना मुलखौ गावनि जि माबाखौ औ दा आं नोंथांनियाव मोनसे माबानि सायाव सों सान्दों दा जेरै नोंथाङा मा होनो मानास हाग्रामाफोरनि बागै म
औ औ नोंथां आं नोंथां फोरमायलांनोसै नोंथांनाव दे जों आथिखालाव जोंनि बे आसामावनोथ' जोंनिखौ सेरावनाव जोंङो जेबा मानास हाजो होनो नङ नोंथां
औ औ औ
औ बे मास हाजोथ' नोंथाङा जेब्ला बे मास बे गेटखौ नोंथां हाबगोन नङा नोंथां हाबाथ' नोंथाङा एसे ससे थांनानै जोबोद बाय बिसिना नोङो साहा बागानफोरखौ नुनो मोनगोन एबा साहा बागान गेजेर दंफां लाइफांखौ नुनो मोनगोन नोंथां
औ औ
आरामसे जों नुफेरि जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो नोंथां नुनो मोनो गोबां रोखोमनि जिब जुनार दं बेवहाय जों जेरै ओ जों नि बै दाउराय जो न'थां दाउरायफोरनि गाब बनाय एबा बिसोरनि समायना रमायना बे गांखौ ज जों नुनो नोंथां औ लोगोसे ओ मा होनो बे खौ जों मैदेर नुनो मोनो नोंथां औ मैदेर फालो फालो दुगैनाय दैमायाव सेर सेराव जोबोद बिदिनो लोगोसे जों बिदिनो बायदिसिना गोबां रोखोमनि ओ मा होनो बेखौ खौ गान्दाबो होनो जों हा नोंथां औ गान्दाफोरखौ जों ओ बेखौ मा होनो जोंनि बे बान्दर आरो एबा लोगोसे बेखौ जों मा होनो मोसा मुफुर बायदिसिना गोबां रोखोमनि जों जिब जुनारखौ बेवहाय नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ औ
जोङो जेब्ला मान हाजोआव थाङो अब्ला जोङोथ' जोबोद गोसोआवो जोबोद सुग्लैनाय एबा गोजोननाय मोनोन नोंथां औ बेवहाय गोबां रोखोमनि जोङो साहा बागान गेजेर गेजेर दंफां लाइफां एबा बायदिसिना रोखोमनि जों दैमा दैसा दाावसिन दावलाफोरखौ नुनो मोननांगौ नोंथां
औ औ
औ दावसिन दाउलाजों गाबनायखौ खोनानानैथ' जोंनि गोसोआ ओरैबायदि गोजोननाय मोनो नोंथां नङा ओमबा
औ औ औ नोंथां
औ जेब्ला जोङो बेवहाय थांदोंमोन गिबि खेब जोङो माने बै समाव थांदोंमोन जे टु थावजेेन ओ मा होनो बेखौ टुनटि टु मादे थांदोंमोन नोंथां अब्ला जों बेयाव गिबि खेब थांनाय समावसो जों माने जोङो साब्रै साब्बासो लोगोनांना थांदोंमोन ओ जों माने एलट' भारा लाना था थांदोंमोन आरो नोंथां
औ औ नोंथां
औ जोबोद गोजोननाय मोनदों बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि बायदिसिना गुबुन गुबुन रोखोमनि जों सुबुंफोरखौ नुनो मोनदों नोंथां गोबां गोबां रोखोमनि हा हा -सुबुंफ्रा बेवहाय हादोरनि बा जायगा निफोरा फैनानै बेवहाय ओ बिदिनो बायदिसिना जायगा नाय फै नङा ओमबा नोंथां औ औ दा बेनो आरो नोंथां गोसो ओ बिदिनो जोबोद गोजोननाय मोनो दा बिदिबा जों नोंथां जोंहा समाबो जोबथ'बाय नङा होम
औ औ नोंथां औ
औ गोजोननाय थाबाय ओमबा नोंथां न नोंथांजों ओ खोथा सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां औ गोजोन्थों नोंथां